हेल' नोंथां
औ
नोंथाङा आंनो कल खालामनायनि जाहोना मामोन?
औ गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
गोजान फुंबिलि नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो दानसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों आं। गामि जिउ आरो नोगोरनि जिउनि सोमोन्दै एसे सावरायगौमोन
सावराय जागोन नोंथां
औ दा आं गिबियावनो जागायग्रोसै।
औ नोंथां।
औ। दा आं गामियारि जिउ आरो नोगोरारि जिउनि सोमोन्दै। आंनि बिबुंथिखौ फोरमायनो सानदों गामियारि जिउ आरो नोगोरारि जिउ मोननैबो गावबा गावनि मुलाम्फा दं नंगौना नोंथां।
औ
औ नाथाय जुदि जेनेबा सोरबा आंखौ सोङो जेनेबा गामिया मोजांना सोहोरा मोजां आंनि बादिब्ला आं गामिखौ मोजां मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जेनेबा आं गामियावनो जोनोम मोनबोदों आरो आं गामिनिफ्रायनो देरबोदों लावबोदों बेजों लोगोसे उन्दैनिफ्रायनो आं गोजोन आरो मिथिंगायारि आबायावनो थानानै देरबोदों आंहा आंनि गामिनि गोबां गोसोखांथिफोर दं जेरै आं सोरांब्लानो दाउफोरनि सोदोब खोनायो आरो जेनेबा सोमखोर समायना रमायना ना फोथार नुनो मोनो
औ
बेफोरो आंनि गोसोखौ खुसि आरो रिलेक्स खालामो आरोना
औ
औ आरो गामियाव थानायनि देरसिन मुलाम्फायानो जाबाय जेनेबा गोजोन आबहावा बेनिफ्राय जों जेनेबा फ्रेस बारहावा मोननो हायो जों सोरांब्लानो बिफां लाइफांजों बुंफबनाय दैमा दैसाफोर फोथार बायदिसिनाफोरखौ नुनो मोनो ना
औ
औ बेजों लोगोसे गुबुन मोनसे मुलाम्फायानो जाबाय मानसिनि गेजेराव सोमोन्दो जेनेबा जों गासैबो गामियारिया जयैनो थायो भाय बागि खुरमा गासैबो सोमोन्दो लालायो नंगौना नोंथां?
औ
दानिया आं नोगोरनि जिउनि सोमोन्दै एसे सावरायनि नोंथांजों
औ
औ नोगोराव थानायनि खाबुफोरानो जादों जेनेबा मोजां सोलोंथाइ गोदान मुगानि देहा फाहामसालि मोजां हान्था मेला सपिं सेन्टार बायदि बायदिया बेनि थाखायनो खायफाया नोगोरखौ मोजां मोनो बेनो नोगोर जिउनि देरसिन गोहो नंगौना नोंथां
औ
औ जेनेबा नोगोराव थायोब्ला सुबुंफोरा जेनेबा गोरलैयैनो साख्रि मोननो हायो आरो गावनि केरियारखौ जौगाहोनो हायो नंगौना नोंथां औ बेजों लोगोसे जेनेबा नोगोरारि जिउआ गोबां खहाफोरबो दं जेरै बेफोरखौ बुंनो सानदों आं जेनेबा ट्रेफिक जाम जेनेबा आरो बारगुबुंले जायो दावराव दावसि आरो थांना थानो थाखाय गामिनिख्रुइ नोगोराव खरसानि बिबाङा बांसिन आरोना
औ
औ आरो सोहोराव थायोब्ला सरासनस्रायै सुबुंफोरा जेनेबा मुखुबबै थानो गोनां जायो
औ
आंनि साननायाव गामिनि जिउ आरो नोगोरारि जिउ मोननैनिबो गोनां नंगौना नोंथां औ सोरबाया जेनेबा गोजोन गोग्गो बार गोग्गो आबहावा लुबैयो सोरबाया आरो साबसिन सोलोंथाइ गोदान मुगानि खाबु आरो साख्रिनि खाबु लुबैयो नंगौना नोंथां
औ नंगौ
औ जेनेबा बेफोरो गावबा गावनि गोसोसो आरोना जेरै आं गामिखौ मोजां मोनो थिग बे बेबायदिनो गुबुनाबो नोगोरखौ मोजां मोनो नंगौना
औ
औ आरो बेजों लोगोसे आं नुनायाव गामिफोरावबो गोबां खहाफोर दङ आरो ना
औ औ
खौ बुंनो सान्दों आं जेरै गामियाव देहा फाहामसालि जेनेबा ओमफाय लामाफोरा गाज्रि आरो जों माब्लाबा जेनेबा बेराम आजार फोर जायोब्ला जों जेनेबा गामियाव फोसाबनो हाया बे बिनि थाखाय जों नोगोरनि हस्पिटालाव लांनांगौ जायो औ बेजों लोगोसे जेनेबा मोजां सोलोंथाइ लानो गोनांब्ला नोगोरावनो जों थाहैनांगौ जायो अदा नोंथाङा जेनेबा गामि जिउ आरो नोगोरनि जिउनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना जेनेबा नोंथाङा गामिनि जिउ गामिनि जिउ एबा नोगोरनि जिउ माबे मोनसेखौ नोङो साबसिन मोनो
ओ आं गामिनि जिउखौ बांसिन साबसिन मोनो मानो होनना बुङोब्ला गामिनि जिउआव गोबां मुलाम्फा दं जेरै सोमखोर फोथार दैमा दैमा हाग्रा बंग्रा हाजो फोर जों बेख'ना थानायानो नोंथां गोगो बार मोनो गोगो फिथाइ सामथायाइ मोनो
औ
मुलि होयासे फिथाइ सामथाइ देरनायनि फिथाइ सामथायाइखौ देरहोनानै बेखौ जोंङो फ्रेसै फ्रेस मोनजायो बेबायदिनो गामिनि जिउनि आरो नोगोरनि जिउनि खुंनाया मोननाय गुबुन गुबुन थांना थानायनि लामा मोननायनिबो गावबा गावनि मुलाम्फा उसुबिदाफोर दं खायसेया गामिनि गोजोन आरो समायना महरखौ मोजां मोनो आरो खायसेया नोगोरफोराव थानाय गोदान मुगानि सुबिदाफोर आरो खाबुफोरखौ मोजां मोनो गामिनि जिउ आरो नोगोरनि जिउनि गेजेराव सायख'नाया सासे सुबुंनि गोनांथि आरो गावारि सायख'नायनि सायाव सोनो सोनारो
औ
गामिया सरासनस्राय सोमखोर फोथार दैमा हाग्रा बंग्रा फिसा थाग्रा जायगा गामिफोरनि सुबुंफोरा गावसोरनि जिउ राहानि थाखाय बांसिनै आबाद ना हमनाय आरो फिसा फिसा फालांगिनि सायाव सोनारो
औ
गामिनि जिउआ गोजोन गोरलै आरो मिथिंगानि खाथि जायो बारा गोगो जायो। आबहावाया साखोन सिखोन आरो दावराव ट्रेफिक खम जायो नोंथांङाबो दानि बेफोरनिफ्रायसे एसे फोरमायलांखादों।
औ।
ओ सुबुंफोरा फुंङाव सिखारनानै सानाव खस्थ' खामानि मावो आरो।
बेलासियाव गावनि न'खरजों सम होखारो। न' दुंसेनि सुबुंफोरा गावजों गाव मोजांङै सिनायो आरो। गोब्राब समाव गावजों गाव हेफाजाब खालामलायो
औ।
बेयो सुबुं माहारिनि आरो सोमोन्दोनि मोनसे गोख्रों मोनदांथि सोमजिहोयो। गामिनि जिउनि मोनसे देरसिन मुलाम्फाया जादों बेनि मिथिंगायारि समायना। सोमखोर फोथार सिरि गारनाय बिबार बोहैबोनाय दैमा दैसा आरो दाउ दाउफोरनि रोजाबनाया। गामिनि जिउखौ निजोम आरो गोजोन गोनां खालामो। मानसिफोरा थाजिम फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं आरो गाइखेरखौ मोजां मोनो। जायखौ बांसिन जायगायावनो दिहुन जायो।
औ।
गथ'साफोरनि थाखाय गेलेनाय लांदां जायगा थायो आरो। गोजोन आबहावाया नारसिननायखौ खम खालामो। थांना थानायनि खरसाया सरासनस्रा। लोगोनिख्रुइ खम जायो बेजों लोगोसे। बिदिनो गामिनि जिउनि माखासे खहाफोरबो दं जेरै सोलोंथायारि फसंथान देहा फाहामसालि आरो हान्थामेलानि खाबुफोरा नोगोरफोरबादि जौगाजानाय नङा। गोबां गामिफोराव खामानि मावनायनि खाबुफोरा खम जायो।
औ।
जायनि थाखाय लाइमोनफोरा मोजां साख्रि नागिरनानै। नोगोरफोराव थांनो गोनां जायो। नोगोरनि जिउआ। गामिनि जिउनिख्रुइ जोबोद गुबुन जायो। मानो होनना बुङोब्ला गामिनि सुबुंफोरा आबाद। बेदिनो मोसौ मैसो बायदिसिना फिसिनानै बा। मैगं थाइगं गायनानै जिउखौ खुङो ओ बेबायदिनो नोगोराव थानाय सुबुंफोरा। गावबा गाव खामानि बा साख्रि होमबा सोर खायफाया गारि सालायनानैबाबो जिउखौ खुंनो हायो। नोगोरा गोदान मुगानि बिल्डिंफोर दारिमिनफोर सपिं सेन्टारफोर फरायसालि फरायसालिमाफोर देहा फाहामसालि आरो। रंजानायनि खाबुफोरजों मोनसे गेदेर आरो जौगानाय ओनसोल।
औ।
नोगोरफोरा ओ नोगोरफोरा फालांगि ओ खारिथि, बिरुंदामिन, सावस्रि, जोथोन, सोलोंथा आइ बेंक आरो दिहुनथाइ बायदि बि थिङाव गोबां साख्रिनि खाबु होयो गुबुन गुबुन हारिमु धोरोम आरो बेकग्राउन्डनि सुबुंफोरा नोगोरफोराव जयै थायो जाय मोनसे रोखोम आरो जिउनि गोनां ओ समाज सोरजियो नोगोरनि देरसि सिन मुलाम्फाया जादों साबसिन सोलोंथाइ आरो सावस्रि जोथोन मोननाय नोगोरफोराव मोजाङै ओ साखा फारायै फरायसालि मुलुगसोलोंसालि देहा फाहामसालि आरो बिजिरसं मिरुफोर दं। फरायसाफोरा
ओ गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हायो जेराव बेरामिफोरखौ गोजौ था खोनि फाहामथाय मोननो हायो। ओ बेजों लोगोस सेनो ओ गामियाव जोबोद ओ गोजोन बार बेरामफोरा खम जायो। ओ बिदिनो खरसाफोराबो खम जायो नालाय। नाथाय टाउनाव बेनिफ्राय गोबां खरसा जायो मानो होनना बुङोब्ला ओ जा जोंनिफ्राय बिसोरो ओ सोहोर ओनसोलावथ' फिथाइ सामथायाइ मैगं थाइगं गायनाय नालाय नोंथां ओ बेनि थाखायनो गामिनि फ्राय लांनो गोनां जायो गामिनिफ्राय लांनायाव ओ बिसोरो जा गामिनिफ्राय ओ एसे दाम होनालांदोंमोन बेखौ ओ एसे दाम गोसोआव फाननो गोनां जायो। मानो होनना बुङोब्ला बिसोरा ओ लांनायनि खरसा बायदिसिना रोखोमनि थायो। बेबायदिनो थाउनस सोलाव सोहोर ओनसोलाव ओ कालकारखाना ओ गारि मथरफोरा बांसिन जायो बेनि थाखाय ओ ओ रेडियेसन जानानै बेरामफोरा साग्लोब नो हागौ ओ नाथाय ओ गामि ओनसोलाव गारि मथर जोबोर खम जायो नालाय नोंथां बेबायदिखौ जों नुनो मोना बेनिखायनो आङो गामि ओनसोलखौ ओ साब ओ गामि ओनसोला ओ साबसि ना सोर ओनसोला साबसिन होनना बुङोब्ला आङो गामि ओनसोलखौ सायख'गोन।
औ
ओ बेबायदिनो आरोना नोंथां। ओ
मोनहै हायाबाथ' गावब गावनि मुलाम्फा दं आरोना।
औ-औ ओ दाथ' नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ
अ नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथांनिसिमबो नोंथांजों सावरायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
ओयो आसा खालामो नोंथांजों फिन खनसे सावरायफिननो मोनगोन होननानै।
औ आंबो आसा खालामनाय थाबाय नोंथांनिसिम जाहाथे इयुनाव फिन सावरायफिननो मोनगोन।
एसेनोसे नोंथां गोजोन्थों।